हेल'
औ नोंथां गोजोन मोना बिलि नोंथां औ औ नोंथाङा दा ओ फ्रि दं नामा
फ्रियाथ' नोंथां फ्रिखौनो होनथ'नांसिगोन औ जेनौथि औ खोनायाखै नोंथां उम
नोंथां खोनादों औ दे ओ आं नोंजों मोनसे बाथ्रा सो सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
आदसा आदसा आसा दे सावरायजागोन नोंथां हागोन हागोन
औ ओ आङोथ' दा ओ नोंजों फुलनि बागै ओ फुलनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां सावरायनो हागोन नामा
आदसा आदसा आसा दे हागोन नोंथां हागोन आं
औ नोंथाङा ओ जेनेबा खुलुमबाथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंहा मा मा फुल गायो बिनि बागै मिथिजोबखायोआनो
आदचा चा चा मिथियो नोंथाङ मिथियो आं
जोंहा बिदिनो फुल बागान बा बानायनानै जोङो रां खामायनो हायो आरो जोंहाथ' बिबारखौ जोङो स न'खौ बि जोंनि समायना रमायना न'खौ जोङो बिबारजों स साजायनो सानो आरो नोंथां ओ जेन'बा जोंहा बिबारफ्रा थाबाय ओ जबा दावदै फुल बि दि फुल आरो ओ सान बिबार बायदि
ओ ओं उम माने बिबार बागानि मोनसे बिराद ओ माबाजों जोंनि जिउआव आरोखि ना आ जों मिलायनाय मोनसे बिराद गोनां सम बै बिबारा ओरैनो मा मा जोंनि माबायाव लकेलि मा मा बिबारखौ जों बांसिन गायो नोंथां
ओ जोंहाथ बिद बिदिनोे ल के ल हागोन नोंथां ओ हागोन जोंहाथ लकेल होनबा जोंहा ओ जबा दावदै फुल ओमफ्राय गिन्दि बिदिनो
हेलौ नोंथां
बिबार रोखोम दं आरो ओमफ्राय नाथाय आं बारा मिथियाखै फोरमायना होनो हागोन नामा मा बिबार दङ
मा नोंथां मानि सायाव
बिबारखौ ओ आंथ बारा मिथिया बिबारा मा मा नाम दं बेखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
आदसा आसा हागोन हागोन हागोन नोंथां ओ बिसेसखि बे नोंथाङा दहाय सिगां सिगां बुंलांखादोंमोन ना जबा गलाब होनखादोंमोन जोंनि बरनि नखराव बेफोरनो बांसिन थायो नोंथां ओ जेरै ओ फुल दावदै थाबाय ओम फुल दावदै थाबाय जोंहा औ जोंहा ओमफ्राय फारसे ओजों ओ मा होनो माबाया थाबाय चाइनिस गलाब थाबाय ओ आमफ्राय मा माखासे पार्मानेन्ट बिबारबो थायो नोंथां जोंनि बरनि नखर हिसाबै ओ बे पारमानेन्ट बिबारजों जोंनि बरनि नखरा ओरैबायाददि समायना नुयो माने
औ नोंथां
जायो आरोखि बरनि नखराव जबा गलाब ओ ओमफ्राय गन्दरास थाबाय गन्दरासनि मोदोमनाया थ ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि मोजां मोदोमो आरोखि गन्दरास
औ औ औ थ औ जेनेबा ओ औ नोंथां बुंलाय
आजिखालि नार्सारिनिफ्राय अनेक आर्टिफिसियेलि बिबार ओंखारबाय नामफोरखौ आं एगजेक्टलि बुंजोबनो हानाय नंला बेफोरखौ लाबोनानै गायफैयो आरोखि बरनि नख
औ औ नोंथां औ औ जेनेबा नो ओ बिफां खौ जोङो फुल फांसेयाव जों बेसेयाव फाननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
आदसा आतसा आतसा बे फुल लानानै फुल जायो नोंथां ओ फुलनि दामफोरा आलादा आलादा एसे मोजां कवालिटिनि बेफोर जागोन
औ
ओ ओनिफ्राय एसे दैै मोनखा
हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
औ नोंथां औ
ए माने बिबार लानानै बिबार आरोखि नोंथां बिबारनि दामा बा एक्स थाखा देरस थाखाफ्रावबो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ
ओमफाय नोंथां आं नोंथांनाव माबासो सो
दे दे सो ओ सोंनो हागोन नोंथां औ दे सोंनो हागोन नोंथां
फोरमायनो हागोन नामा? आं सोंनायखौ एसे
औ औ औ दे नोंथां बुंलाय।
ओ नोसि नोंसिनि एरियायाव दा सोलिबाय थानाय सिटुवेसना माबायदि?
जोंनियावथ' बिदिनो दा। होनोबा जोंनि जोबोद साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो आरो नोंथां।
आतसा आतसा आतसा मानि बेलायाव साबसिन जादों नोंथां?
ओ मानो होनोबा आ बिदिनो ओ मा होनगोन बिदिखौ आंबो बारा बारा मिथिलायलांआ जाहैबाय बिदि मा मा होननांगोनथाइ बिदिखौ औ ओरैनो नोंथां ओ जों बिबारनि सायाव रायज्लायदों नालाय खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां। नोंथांनि माबाया ओ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नोंथाङा एसे लरायना था-थानो हागोन नामा? हेलौ।
खोनाया नोंथां।
औ औ नोंथांनिया एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंथाङा एसे लरायनो हागोन नामा? जायगानिफ्राय एसे।
खोनाबाय दं।
औ औ औ खोनाबाय नोंथां ओ जोंहाथ' जेनेबा बिबार होनोबाथ' जोङो ओ फुजाफ्राव होआ होमबा नोंथां बिबारखौ।
होयो होयो नोंथां ओं
बेफोरो जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि ना मा होनांगोन बिदि।
माने सिनायथि नंला बे नोंथां माने जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि माबा आरोखि पोरोम्परा होन्नांसिगोन बिखौ।
औ औ नोंथाङा ओ बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आदसा आतसा बर'फोराथ'ओ अनेक माबा माने गोदोनिफ्रायनो बर'खौनो बांसिन आङो धोरोमनि बेलायाव नै दा नोंथाङा रायखांनाय हिसाबै आं बुंनांगोन बर'फ्रा गोदो
औ।
निफ्रायनो जोंनि बर' हिसाबै दाउसा दाउदै फारौ हाथारनाय बोरलि होनायाव फुजिबोदोंमोन।
औ नोंथां।
ओमफ्राय बिनि उनाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म फैनानै ब्रह्म धोरोम फोसावफैबाय बिनिफ्रायसो बर'फोरा मा होनो
दा जोङो फुल दावदैजों फुजिबोनाय जादों ओमफ्राय आथिखालाव अनेक धर्म ओंखा ओ गोदान गोदान माखासे धर्मफोरा बर'फोरनि गेजेराव एद जाजेरबाय आरोखि। दा बिदिनो ओ सोरबा ब्रह्म आथिया ब्रह्म हनो सोरबा सेव ब्रह्म होननो बिदिनो सोरबा रुपामनिनो रुपा मनियाथ' सिन फुल फोरजोंनो खुलुमनाय जायो आरोखि ना नोंथां। बिसिना मिना फुल नङाबानो जाया नोंथां।
औ नोंथां औ औ जेनेबा औ औ नोंथां दे बुंबाय था।
ओमफ्राय बर'फोराथ' बोरलि होयो हिसाबै दाउसा फारौखौ हाथारो बेवहाय बिदि फुल बाहायनाय जाया आरोखि ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बर' बर' बर' मोदाया आरोखि इनिफ्राय बे ब्रह्म बे रुफामनिफोर बा ओ जाय जाय आवाथि सावो बिसोरो फुल खौ बाहायो आरोखि। बर'फोरनि माबायाव बेलायाव बेफोरनो आरोखि नोंथां।
औ औ जेनेबा नोंथां ङा ओ मा मा फोरखौ मोजां मोनो आरो मा मा। मा फुलखो गाय खो औ गायनो मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
आं फुल मोजां मोननाय हिसाबै आं जोंनि नआव दं हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन नोंथां बांसिन आङो ओ मा होनो बेखौ
मा
ओ माबाखौनो गय बांसिन मोजां मोनो आं गन्द सरि सरि ओ सिथै नां
नोंथाङा दे बुंनाय नोंथां
ओ जोंनाव दं आरोखि आं नै नामखौसो बावलायबाय दाना
औ औ जोंहाथ बांसिना
उम
नो औ औ-औ जोंहाथ नआव बांसिनानो ओ जबा दावदै फुल बेफोर
औ दाावदै फुल ओमफाय जबा थाबाय बेफोरनो आरोखि आं मोजां मोनो बिबार
औ औ जोंहाथ बिबार होनोबाथ जोङो बांसिनानो जबा दावदै फुल गिन्दि फुल बेफोरखौ अ असक गन्दरास जों बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो न नआवनो नोंथां
औ
जेनबा ओ औ औ ओरैनो नोंथां बिबार बागान खालामनानै ओ जेनेबा माबायदि सालायलांनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
आतसा आतसा आतसा बिबार बागान खालामनानैबो आथिखालाव बुहुद गावखौनो जिउ खुंनायनि मोनसे राहा लामा ओंखारबाय खिना मानो होनबा बिबार बाग गान खालामनानै नोङो मोनसे पार्क सिस्टेम बानायनो हायो नोंथां आजिखालिनि दिनाव
आनिफ्राय बे पार्क आव नोङो एसे गिदिर आरो मोजां बानायबा खाथि खालानि मानसिफ्रा नोंनि बे बिबार बागानाव बेरायनो फैगोन ओमफ्राय बेरायनो फैबा नोङो बेफोरनिफायबो बिबार फोसाबनायनि नामाव थाइसे थाइनै लाबा नोङो बहुद ओ मोनसे सर्स फैनाय बायदि आजिखालिनि जुगा फैयो आरोखि नोंथां आं बेखिनिखौ बुंनो बुंबाय आरोखि ओमफाय माबाफोर थालांबावनो हागौ आंनि नोेजेराव आं बेखौ नुहुरो आरोखि नोंथां
औ दे नोंथां बुंबाय थानो
उम ओमफ्राय नोंथाङा दा ओंखाम जाखांबायमोन नामा?
ओ-ओरैनो नोंथां बिबारा मा माया- मोदोमो नोंथां?
आतसा सा सा बिबारा मोदोमनाय हिसाबै ओ एक नाम्बाराव आं गन्दराजखौ बुंगोन।
औ
बे गन्दरसाआ मोदोमो बेनिफ्राय ओ मोदोमनाय बिबार हिसाबै आं माखौ बुंबावगोन?
दे बुंलाय नोंथां।
मोदोमनाय बिबारखौ आङो नुहुरदियानो आङो बेखौल' नुथ'बाय।
औ औ-औ-औ आंबोथ' बारा मिथि थिया ओ- ओरैनो जोंहा नों नोंथाङानो होनखाबाय बेखौ आरो बांसिनानो बेलेग बेलेग जेरै- ओ गिन्दि फुलाबो एसे बेलेग बासिना ओंखारो सोब बिबारानो बासि बासिना बेलेग बेलेग ओंखार आरो औ नोंथां ओ बासिनाखौथ' ओ बिबारनि बासिनाखौथ' जों बारा हमनो हाया नालाय नाथाय गन्द' रसिनिखौ जों बांसिन मो ओ मोदोमसिनाय मोदोमसि सिनाय मोनो आरो जेरै सेवालियाबबो ओ मोदोमो नोङा होमबा नोंथां?
आदसा सा सा मोदोमो मोदोमो दे बिदिबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा?
औ नोंथां समाबबो बारबाय ओ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थेंक इउ थेंक इउ
औ
जा जाना होगोन दे